हेलौ नों
औ।
मा खालामदों नोंथां?
नै जिरायनानै दङ बाहेराव नोंथाङालाय मा खालामदों?
आंबो नै ओरैनो जिरायनानै दं आरोना नोंथां ओमफाय बोथोरफोरालाय बोरै नोंथां?
बोथोराथ' दिनै बिराद सान्दुं गोसामोन गरमाबो बो बेराद गरममोन।
आस्सा ओमफ्राय जानाय लोंनायाथ' जाबाय जानो हागौ? मा ओंख्रि जाखो नोंथां‌?
औ जाखा जा-जा ओ माबा जोंनाहाय टमेट'जों दाउसोमोन नोंथां मोननालाय मा ओंख्रि?
जोंनाथ' नोगोर बुरजा मोनलै सबायजों दाउ अनलाजों दाउमोन आरोना नोंथां।
औ औ खोनादों एह।
ओमफाय दा खबर सबरफ्रालाय मोजां?
औ मोजाङानो नोंथांनालाय?
बिराद गाज्रि अबस्थालै नोंथां।
मा फोरमायनो आं
अ अ औ बिदिनो जायो
औ औ आदसा ओमफ्राय दाथ' नोंथाङा फ्रि खोमा ना नोंथां?
औ फ्रि आं फ्रियावनो दङ।
ओ नोंथाङा फ्रिबा आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन आरो नोंथांनिसिम सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ औ दे जागोन दे सावरायगोन।
जे औ जे जोंङो निसा जिरादनिफ्राय बिदिनो सुबुंफोरा मा मा गोहोम जायो? बेफोरनि सायाव नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। माने जों थ' बे-बेराद मानसिखौ निसा बुस्थु मोननाय नुयो नङा होमबा? माने बां दायो बिरि सि बिरि सिग्रेट सोबनाय एबा जुमाय लोंनाय जों बिदि बांसि न नुयो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय।
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
ओमफाय थारमाने सेंग्रा सि जोंङो हाय दा जोंथ' बांद्राय सिग्रेट सोबबा जोंनि लांसफोरा गाज्रि लांसनि जोंनि लांस आहाय गाज्रि जायो नङा होमबा नोंथां? जोंनि आरो जों ङो जोंनि माने फुरा बडियावनो जोंनि डेमेज जायो आरोना ओमफ्राय माने जिन गासै माने बिराद गोबां साइद इफेक्ट दङ जोङो ओ बिदि निसा बुस्थु लानाय जायोबा आरो ना ओमफ्राय माने दायो जोङो नायनो थाङोबा जोङो जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय निसा बुस्थु लायो मानो लायो होननानै जेनेबा फिन खोनागोनखि बिदि टेनसन दं आंहा बिदि माबा मोनसेनो आं माने जों खोनानो मोनो आरोना। औ नोंथां औ औ। औ। आरो सोरबाथ' मानसिफोरा बिराद ड्राग्स एदिक्टेड गोजा मानसिफोर दङ जों नुनो मोनो। बेफोरखौबो बिसोरो दाना ड्राग्सखौथ' लाबथ' लाबा लाबाय माने जोङो गारनो हायि बिदि मोनसै आरो बिराद साइद इफेक्ट दङ जोंथ' दा जुदि आइजोफोराहाय जेनेबा जुमाय लोङो एबा सिग्रेट सोबो बा दिनि निसा बुस्तु लायो होनोबा माने बिदि उनावहाय ओ थाय ओ नुनो मोनो बयबो जोंनि ओ सेंग्रा सिख्लाफोरखौहाय बयखौबो जों बांसिनानो जेरावबो थां जों बयबो जों बय खौबो निसाल' लानाय नुखायो। आरो जेनेबा जों अब्बा बेरायनो थांबाबो जोङो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' नुगोन। हा बेयाव गासैबो बिसोरो जुमाय लोंनाय मा लोंनाय बेफोरखौल' नुगोन आरोना जोङो।
औ नोंथां औ।
औ। आरो बिदिनो माने गोबां बिराद साइद इफेक्ट दङ बेखौ जोङो दाथ' आङो फोरमायजोबनो हाया बायदि मानोखि आं बांद्रायबो जेनेबा आइदिया गैया बिदि मा मा जाबा माने मा मा साइट एपेक्टआथ' गोबां दं नाथाय मा मा बेफोरखौ आं फोरमायनो हाया, नोंथाङा मिथिगोन नामा मा मा साइद इफेक्टफोरखौ एसे जेनेबा जों निसा बुस्थु लाबा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा बेनि बारै ‍?
निदसय हागोन नोंथां निसय हागोन आं।
अ दे होमबालाय एसे फोरमायथिदो नोंथां।
औ जोंहाथ' दानि जुगाव मा होनो निसा जिराथखौ जोङो फ्राय गासैबो सुबुंफोरफोरखौनो लानायखौ नुखायोनाय नंगौ ना नङा नोंथां? जेरै हिनजावफोरखौनो होन बा बिदिनो जे देरफुांनाय गथ'फोरखौनो बिसोरखौनो होन गासै खौबो नुजोबो आरो नोंथां जे जोंहा बिदिनो निसा जिराद औ जोंहाथ' बिदिनो गोबां निसा जिराया जों जानायनिफ्राय लानानै लोंनायनिफ्राय लानानै सोबनायनिफ्राय लानानै गासै बुस बेफोरबायदि निसा जिरायखौ जोङो नुयो आरो ना नोंथां।
औ नंगौ
औ जेरै ओ सोबनायफोराथ' बिदिनो जोंहा मा होनदों आ बेफोरबायदिखौ सोब्बाय थायोबा जोंहा बिखाफोरा मा होनगोन ओ बिदिनो जे गुदुं गुदुं जाजोबनानै गुजुस्रेम लाबायनाय बेरामफोरा जागोन।
औ
आरो जोंहा मा होनदों बेफोरबायदि निसा जिरादफोरजों जोङो निसा जिरादफोरखौ जोङो लाबाय थायोब्ला मा होनदों ओ जोंहा बिदिनो फरायनाय समावहाय मा होनदों गोसोआव था- थाया जायो आरोना नोंथां।
औ
जे जोंहा बिदिनो सोलोंथाइफोर लानायावबो गोबां ओ मा होनदों डिस्टार्ब जायोबा बिदिनो गोबां हें जायो। जेब्ला जोङो बिदिनो माबा मोनसे एनसार कुइसनफोर औ जोंहा बिदिनो माबाफोर एनसार कुइसनफोर गोसोआव था थाया थायिया बेफोरबायदि निसा जिरादखौ लानायानो जाया आरो ना नोंथां।
औ नंगौ
औ मानो होनोब्ला जोंहा बिदिनो सामफ्रामबो मिथाइ जिरादखौ लाबाय थायोब्ला जोङो मा होनदों जोंनि बे खर'फोराव थानाय मेलेमफोर बेफोरो मा होनदों एसे गारजि जानो नागिरो आरो।
औ
खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों औ खोनादों।
औ बेफोरबायदि निसा जिरादनि सायाव जोङो जानायनि बुङो जानायाव मा होनो जोंहा बिदिनो स्कलफोर थांखुफोर दङना नोंथां। जोङो बिदिनो स्करफोरखौबो सानफ्रामबो बिदिनो दस पाकेट फन्द्र' पाकेट जाबाय थायोबा मा होनदों जोंनि जे मोदोमाव था सिकनिफोर बे गल ब्लादारफोराव मा होनदों अन्थाइफोर जानायखौ जों नुनो मोनो आरो नोंथां आरो बेफोर गेजेरजोंबो मा होनो जोंहा जुमाय जुमायखौ जोङो बि जे लोंबाय थायोब्ला मा होनदों गोबां थाखा फैसाबो जोबलांगोन जे न'खरावबो बिदिनो दावराव दावसिफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आरो ना नोंथां जौ ओ निसा जिरादनि गेजेरजों। आरो जोंहाथ' दायो बिदिनो गोबां आ गामि दामि निसाफोर दं जेरै गान्जाखौनो होन बा दड्राग्सखौनो होन बे सासे सुबुङा बिदिनो दहाय नोंथां बुंलांनाय बिदिनो दड्राग्सफोर लायाग्राफोरा मा होनदों एडिक्ट जाखायो। जे औ औ जे बिसोरो बिदिनो लायै लायै मा होनदों जेब्ला थाखा फैसा गैया जागोन अब्ला मा होनदों बिसोरो बिदिनो सिखाव खामानिफोर मावग्रा जागोन बा बिदिनो मा सोरनिबा सोरनिबा न'फोराव बिदिनो मा होनो खावला खावलि खालामनानै बा बिदिनो गारि मदर खावनानै बे सोरो मान बैफोरबायदि निसा जिरादखौ लानांगौ गोनां जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
जोंनि समाजाव दा बेफोरो बिदिनो गोबां बांनायखौ जोङो नुनो मोनदों निसा जिरादनि गेजेरजों। आरो जोंहाथ' बिदिनो बे द्रागस होननाय बुस्थुखौ जोंहा लाबा मा होनदों थैफोरा गोसोम जायो आरोना नोंथां थैफोरा बिदिनो गोबां मैला जानायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो मा होनबावदों बि बिदिनो जोंहा औ जोंहाथ' बिदिनो गोबां आथिखालनि जुगाव जे उन्दै गेदेर गासैखौबो जोङो लानाय ओंखायनोस जिहोथोव जायबायदि सुबुङा बैफोरबायदि। दि निसा जतखौ लायो बैफोरबायदि आगजुफोरखौ लायो बिसोरो मा होनदों गाब नो हाया जायो ओ पास थावावनो जोङो ड्राग्स ड्राग्सखौनो होनबाय आरोना नोंथां जे जोंहा बिदिनो। मा होनदों जेब्ला फिसानिफ्राय निसा जिरादखौ लायोना नोंथां। जेरै जोङो दिनै मा होनो दिनै जोङो मा होनदों बिरि गंसे सोबब्ला। गाबोन गंनै सबनायनो लुगैं बिदिनो निसा जिरादा मोदोमावहाय मा होनदों बारानिफ्राय‌ बा रा नांगौ जायो आरोना नोंथां जे बिसोरो। औ जे बिसोरो मा होनदों बा बिदिनो गान्जा सबजेननाय समाव मा होनदों बिसोरो लासैनो दड्राग्सआव बारलांनाय जोङो दानि सुबुंफोरखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ना नोंथां बैफोरबायदि औ बेफोरबायदिया माने गोबां गोहोम गोग्लैनायखौ जों नुनो मोनदों। खौ जोङो इदिनो लाबाय थायो ब्लाबो जोंहा गोबां थाखा फैसानि ओ नांगौ जागोन। सुबुंफोर जाग्रा नंगौना नोंथां औ बेफोरबायदि। औ बेफोरबायदिखौ जों नुनो मोनजोबखायोआनो। ओ जोंहाथ' बिदिनो ओ जो मा होनो सोबनायजोंबो जोंहा मा होनदों। आंथ' दहै नोंथांनो एसे फोरमाय ना खोथा हरखाबाय जोंहा सोबनायफोरजों मा होनदों जोंहा न'फोरा गोथोम जायो। आरो जों बिदिनो सानफ्रोमबो बिदिनो निसा जिराद लाबाय थायोबा जोंहा मा होनदों। बेदिनो गोबां गोहोम गोगलैदों आरो ना नोंथां।
औ औ
जे जोंनाव बिदिनो निसा जिरादफोर लाबाय थायोब्ला थाखा फैसाफोर। फोर जोबलांगोन आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो जे सोरजोंबा बिदिनो निसा जिरादखौ लाफायोब्ला बैफोरजोंबो जों बु बखिजानायखौ जोङो नुनो मोनगोन आर ना नोंथां।
औ नंगौ औ नंगौ नोथां उम जोंनि
थाङोब्ला बयनिफ्राय दामिसिन जोना निसायानो होनो थाङोब्ला द्राग्सखौनो होनाय जायो आरो नोंथां। बेनिफ्रायथ' आं बारा बेसेबां मोनथिला आरोना नोंथां।
औ आरो बिदिनो जों गोबां नुनो मोनो माने। जों मानसिफोरखौ नुनो मोनो सानसेयावनो ओ माने दससे सिखर जानाय बा खेथि बिदि माबा गो जानाय नुयो नंगौ ना नङा नों उम
औ नंगौ नोथां नंगौ औ
माने आरो मानसिफोराबो सोबाबानो सानसे थानो हायि बिदिखौबो नुयो आरोना जोङो।
औ औ औ औ
आरो माने गुल गुलखौ मिथियोना नोंथाङा?
गुर
गुल गुल होननाय मोनसे थांखु बायदि। बेयो मोनसे बयामाव थायो आरोना बेखौहाय मानसिफोरा। थांखु बायदिनो खुगायाव सोना लायो आरोना आमफाय बेखौ माने मा होनो बे बै निसा निसा माने एसे निसा बायदियानो आरो ना होमबाबो एसेबां थांखुफोर बायदि। निसा नांनाय बि नङाना बेखौबो जों गोबां सेंग्राफोर खौ लानाय नुयो आरोना
थांबाय नामा नोंथां?
आंथ' लाफेराखै माने आङो नुनानै खोनानाय मोनदों ओंखायसो बुंहरदों। नोंथाङाबो निसा लायो नामा नोंथां नोङो?
आं लायालाय नोंथां लाया बेफोरबादिनिफ्राय आं बेराद गोजोन
अ बेराद नोथां
औ जोंना दा समाबो जानानै फैबाय आरोना नोंथां दा नोंथांजों निसा जिरादनि सायाव आं दसे सम लानानै आं गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम अ दे दे बिदिब्ला नोथां
द